हेलौ
अ अ खोनादोंना
ओ खोनादों नोंथां
अ अ
आंनि ओ भइसखौ मोजां खोनादोंना
एबारा फैदो दे मोजां ओ
अ नोंनि नोंथांनिखौ मोजां खोनादों
अ अ अ थिगानो थिगानो थिगानो
औ आ गिबियाव मोनाबिलिनि मोनाबिलिनि नोंथांनिसिम गोजोन हामलनायखौ बाहरनाय थाबाय
थिगानो थिगानो थेंक इउ नोंथांनिसिबो मोनाबिलिनि गाहामलायनाय जा सिहरबाय आरोना
साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम
उ उ उ दा होमबा दिनै जोङो मोनसे टपिक लानि सावरायनि
औ रायज्लायजागोन नोंथां
माने दाथ' जोंनिया इनभारमेन्टफोरा बारा थिग नोङा कारेन्ट माने इनभाररमेन्ट सिटुवेसननि सायाव एसे सावरायनि अखाबा अखा जायो फारसेथिंनो अ आगोलथ' इदि नङामोन ना माने आगोल माबोरैमोन माने इनबा माबाफोरा इनभारनमेन्ट फोर माने दानियाथ' मा अकसमात अखा हायो बहाबा ससे हायो बहाबा ससे हाया। बिदि आगोलनि बिदि नङामोनथ' नंगोना फारसेथिं आरो गरमबा गरम बुहुद बिदुंफोराबो दुङो इदि रखम थान्दाबा थान्दा बहुद जायो बेफोरनि सायाव एसे दिसखास खामनि आरो जों मेन प्रब्लेमाथ' दा नोंथांनि बायदिबा माबायदि। थारमाने इफोर माबे मानि थाखाय इफोरबायदि जादो माने सितुयेसन थासारिफोरा माने।
थारैनो दां दा जोंङो नुबोनो मोनदों जों जेब्ला। उन्दै सममोन अब्ला बै समाव थानाय जोंनि आबहावानि थासारि। आरो दानि जोंङो। आबहावानि थासारि गोबां सोलाय सोल' जानायखौ नुनो मोनदों। दा बे सोलाय सोल' जानायनि गुबै। जाहोना जादों जोंनि बे मा होनो ओ। माओनो बिखौ इन्टारेसि । ओ कलकारखाना बा दारिमिन उद्धब फसंथानफोरनि।
दा दारिमिन माने जोंनिया दा माने माने बांसिन जोंनिया मानसिफोरा एबा सुबुं सुबुंफोरा थारमाने बांसिन माने बांसिन माबाखो नाहरदो आरो ना फाइनेन्सियेलफोरखो फैसाफोरखो इक'न'मिक्स ग्र' जानायफोरखौ नाहरो आरो ना। फारसेथिं बेफोरखौ माने फारसेथिं फै फैसा थाखाखो नायनानै जोनिया मा फारसेजों दंफां लाइफांफोरखौ दानफायनानै नेसारेलफोरखो माबा खालामनानै दंफां लाइफांफोरखो दाननानै माने बांसिन गोदोर गोदोर इन्ड्रासट्रि बानायदो कारखाना बानायदो। नाथाय इनभारमेन्टनि बागै सानाखै आरो ना। आरो इफ इब। थाखायबो जादो फारसेथिं आरो गारि मथर बांदो।
औ थारैनो बे माने जोंङो बुंनो थाङोबाथाय जोंनि बै माने गोदोनि सुबुंफोरनि जिउ खुंनाय राहा आरो दानि सुबुंफोरनि जिउ खुंनाय राहानि बे सोलाय सोल' जानायावबो गोहोम खोलैदों ओ जेरैबायदि। जेनेबा जोंङो गोदो ओ मानो ओ लामानि इनथ्राकसतासार बा न बांनि ओ इनथ्राकस स्टाकसार बे माने ओ आगोलाव ओ जौगानाय नङामोन नाथाय दानि दिनाव जों नुनो मोनदों। गोबां माने जौगादों लामानि फाय लानानै न' बां फाय लानानै । नानै थ' बै ओ बैफोर जौगानाय जाहोनाव जों माने नोंथांङा दानि बुंनाय बादि दं। दंफां लाइफां फोजोबस्रांदों फारसेथिं नाथाय जोंङो दंफां लाइफांखौ गायफिना । बे थोजासिबां दा बेफोरनि जाउनाव जों आबहावाखौ सोलायनाय नुनो मोनदों आरोखि।
ओम खमायलांदों। दंफां लाइफांफोरा फारसेथिं आरो गारि मटर बांदों फल'स'ना बांदो बेनि थाखायबो जादों क्लाइमेटफोरा चेन्ज जालांदों।
औ ओ जोंनोथ' मा होनो जौगानायखौ नांगौ जौ गानायखौ नाङा नङा नांगौ नाथाय जोङो जौगानायखौ लाबोनायजों लोगोसे आबहावानि सायावबो ओ जोथोन लाबोनाया मोजां।
ध्यान लानांगोन। जोङोइ माने आबहावानि अनगा जोङो अबहावायासो जोंनो माबा होआ होमबा? एसे थारै नो जोंनो मा होनो अक्सिजेन होयो जुदि इ गैयाबा जों गै ओइ गैया । ए रखमानो ने रखम बेजोंसो जों थांनानै थायो ।
औ दा बे आबहावाखौ नो जोर होना आरैनो जेनेबा जोङो आ दारिमिन फसंथान गायसनोब्लाबो जेनेबा आबहावानि फारसे खहा जानो हायि
ओ ओ बांद्राय माने गोहोम खोख्लै
आ मोनसे आस खायदाया थानांगौ माने । आदबफोरा थानांगौ बै इन्डास्ट्रिफोराव जाहाथे बै इन्डास्ट्रिया सोलियोबाबो बेनिफ्राय आ मानो गुबुनाय बै आ गारजा मुवाफोरा जाहाथे आबहावाखौ गुबंले खालामनो हाया बेनि थाखाय मोनफा मोनफा बे काराना फोराव मोनसे आ सिस जेनेबा खानथि थानांगौ । दा बेफोरखो नोजोर लाखि एबा मोजां जायो दा बेफोर ओ नो जेनेबा गभमेन्टफोराबो ओ नोजोर होनो नांगौ आरोखि । जोङो आथिखालाव नुनो मोनदों दा बेनि अनगायैबो जोङो दानि नोंथाङा बुंनाय बादिनो जेनेबा गारि मटरनि बिङा बांदों होननाया दा बे गारि मटर बांनायाबो मोनसे जोंनि आबहावा गुबुंले जानायनि जेंना जानो हायो । मानो होननानै बुङोब्ला जोङो गारि मथर बांनाय लोगो लोगोनो दा बेयाव जोङो खामुवाफोर जेरैबायदि पेट्रलियाम डिजेल बैफोरबायदि खामुवा फोरनि बाहायनाया गोबां जायो, नङा होनबा? खोनादोंना नोंथां?